हेल'।
नोंथां
औ नोंथांा नोंथाङा खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
औ आं ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन दा होमब्ला नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आरो ओ बेनो। जाहैबाय जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन। फिथाइ सामथाइ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बे। फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो मा माबायदि रोखोमनि मोनो बा मा। बादियैहाय जोङो बे फिथाइ सामथाइफोरखौ बाहायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ जोंनियावथ' दा गामिफोराव। मोननाय जायो होनबाथाय थाइजौ खान्थाल रैमालि खोरदै ओ बिदि लु माने जोंना खायसे खायसे फिथाइफोरखौ मैगंबो जाबाय आरो जेरै ओ मैदुफुलफोरखौ आरो मा होनो बेखौ मैदुफुल ओ खान्थालखौबो जों गोरलयाव जायो आरो खोरदैखौबो जायो बिदिनो खुम्राफोराबोथ' जोंना फिथायाइआवनो गोगलैयो जेनेबा थेवबबो बेखौ गोथाङै जाया संनानै जायो औ जों खायसे खायसे माने माबाफोरा फिथाइफोरा जोबोद माने बेसेन गोसानिबो दं आरो जायखौ जायो
औ।
देहायाव माने बोलो फैयो बोलो मोनो जों बेमार जों ओ आपेल बा दालिम फिथाइफोरखौ ज नुनो मोनो आरो। गोबां जानानै फैबाय
औ औ औ।
जायगायाव जाया बिनि बेफोरनि दामफोरा
औ औ नंगौ।
औ
औ नंगौ।
नाव ओ माने बेखौ होनाय जायो आरो। एस बायदिसिना दुस बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो जोंना बिदिनो खायसे खायसे' फिथाइफोरखौ जों गोखै फिथाइ बेमार आजार जाबा जाजाया खायसे बेमारफोरा जोंना जाखांनो नागिरो आरो।
आ नगौ।
नोंथा एसे बुंनानै होदो
औ औ नोंथां जोंनाथ' फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोम रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दं नोंथाङा होननाय बादियैनो जों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ फोरखौहाय गोबां गोथाङावैबो जानो हायो बा गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ खौहाय जोङो गोमोन खालामनानैबो जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोमोन जायोब्ला जोंनि फिथाइनि जा थावनाय बेयो आलदा रोखोमनि जायो बा गोथाङै जायोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइनि थावनाया आलदा रोखोमै जानायखौहाय जों नुनो मोनो जोंनि गामिया गोफा ओनसोलफोरावहाय सरासनस्रायै जों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरखौहाय नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय नारेंखर फिथाइ बा खारजि फिथाइ नारें खमला थाइजौ रैमालि बेफोरबायदिनो सुमफ्राम फिथाइ थालिर फिथाइ फिथाइ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। आथिखालावहाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि बागान बानायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो बा आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय जोङो नुनो मोनो जे सुमफ्रामनि आबाद मावनाय। बा द्रागन फिथाइनि आबाद मावनाय।
नुनो मोनो आरो जों आरो ड्रागन फिथाइ।
बेफोरबाय औ औ गोबां रोखोमनि औ। खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों।
गोबां रोखोमनि फायफोरखौहाय आथिखालाव जोङो। जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइखौहाय जानायनि अनगायैबो ओ गोब - औ औ गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय जोङो बाहायनो हायो। जेरैबायदिहाय जोङो माबा मोनसे फुजा फाथालफोर थायोब्ला बे फिथाइखौहाय जोंनो नांगौ जायो। बे फिथाइफोरखौहाय जोङो फुजा फाथालावहाय गसायनो बावनो थाखाय बा गसायखौहाय सिबिनायाव बावनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों गोबां फिथाइ सामथाइखौनो ओ जाजोबनो हाया खायफा खायफा सुबुङाहाय खायफा खायफा सुबुङा ओ माबा माबि फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला एसे देहाखौ गाज्रि मोनो बा देहानि खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो नोंथाङा बुंखानाय बायदियैनो जों फिथाइ सामथाइखौहाय गोबां रोखोमनि ओ आइजोें बा मुवा फोर बानायनायाव जोङो बेखौहाय होनानै बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो फिथाइ सामथाइफोरखौहाय ओ जेरैबायदिहाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे मोखाङाव लानाय मोखाङाव फोननाय क्रिम बेफोरखौबो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो साबोन साबोन बानायनायावबो जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौहाय होनायखौ जों नुनो मोनो बा थाव मोदोमाव लानाय थाव बेफोरखौबो जों फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। आथिखालावहाय गासिबो बानायनायावनो बा गासिबो मैयावनो जों फिथाइ सामथाइखौहाय बाहायनाय बा होदेरनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। धुपखौबो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदियैनो जोङो फिथाइ सामथायफोरखौहाय ओ गोबां फिथाइ सामथायफोरखौनो थाङैबो संनानै जानो हायो बा बे फिथाइ सामथाइफोरखौ हाय जोङो गोथां समावहाय संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय खान्थाल खान्थालखौहाय जोङो जेब्लानो जि फिसा सम बा गोरलै समावहाय बेखौहाय जोङो अमा बेदर औ औ अमा बेदरबा बेफोरबायदिनो बयलार बेदर दाउ बेदरफोरजोंहाय संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदियनो जोङो। खोरदै फिथाइ खोरदै फिथाइखौबोहाय जोङो एवनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो मैदुमफुल फिथाइखौबो जोङो गोथाङैबो जानायखौ नुनो मोनो बा ओ बेखौहाय संनानै जानायखौबो नुनो मोनो औ औ नंगौ नोंथां। औ जोंनाथ' बर' हारियाहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर खौनो खारैजों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
मोदोमफोरखौबो जोंनि बर' हारियावहाय खारैदों एबा नाजों ना होदेरनानै हाय संनानै जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां औ औ। गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय औ औ नंगौ नंगौ।
फोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो खायसे खायसेयाथ' थाइजौफोरखौबो जायो होननानै मिथियो नाथाय जों जा फेराखै थाइजौखौ थाइजौखौबो ओंख्रि संनानै
खौबो जोङो औ औ ओ माबा मोनसे नाजोंफोर बा बेदर फोरजोंबो जोङो बेखौहाय ओंख्रि महरै संनानै जानायखौ जों खोनानो मोनदों बा नुनो मोन्दों आरो जोंनि गामियाव। ओनसोलफोरावहाय ओ थाइजौखौहाय ओ जेरैबायदिहाय जोंनि बर' हारियावथ' ओ था जेनेबा थास'फोरखौहाय जायो नङा होमबा नोंथां बे थास'आ। जोंना मानखायो जों गासैबो बेखौ मिन्थियो बे माननायखौ। होबथानो थाखाय जोंना मैथा ओ गो खै बा माबा मोनसे थाइगिर गोखैफोर होनाय जायो बे समावहाय। जोङो। बेफोर ओंख्रिफोरखौ मैथाफोरखौ बा थाइगिर गोखैफोरखौ मोनाब्ला। जोङो थाइजौ फिथाइखौबो हानानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय। ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदि। आथिखालावथ' जोङो गोबां रोखोमैनो। बिफां बा थाइजौ फिथाइफोरनि बा थाइजौ बिफां मावनाय। आबाद मावनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों जोंनि जा फिथाइ सामथाइफोरखौ खौबो जों गोबां राङारि बा फालांगि खालामनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जों। फिथाइ सामथाइ फाननानैबो रां रुफा खामायनानै बा बेफार फालांगि होनानैहाय। गोजौ फारसे दावगालांनायाव जोङो हेफाजाब होनायखौ जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ नुनो मोनदों। बा बेफोरो जोंखौहाय गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायावहाय गोजौ थाखो सिम मोनहैनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि आथिखाला। आथिखालनि खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय दा बेफोरबायदिनो जोंनावहाय। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोरखौनो नुनो मोनजोबा। जेरैबायदिहाय जोङो आपेल, आंगुर बेफोरखौहाय जोंनि ओनसोल फोरावहाय नुनो मोना बेफोरखौहाय जोङो। जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनोब्लाबो बा फाननाय नुनो मोनोब्लाबो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्रायसो लाबोनानै फानफैनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंनि ओनसोल। फोरावहाय आपेल आंगुर नासपथि बेफोरबाददि फिथाइ सामथाइफोरनि बेसेनाहाय गोबां रोखोमनि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंनि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय। जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों फिथाइ सामथायफोरखौ खौहाय बेफोरबायदिनो गोमोन खालामना जानायनि अनगायै बा गोथाङै जानायनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि।
औ।
खाजि बा बेखौ हानानै जानायफोरखौ बानलु संख्रि लगायनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय जोङो थाइजौ फिथाइखौबो जोंनि सुबुंफोराहाय। फानलु संख्रि होनानै सुरखिनानै जानायखौ नुनो मोनो बा बेखौहाय जोङो फिसा फिसा हानानै खाजि खालामनानै जानायखौ खौबो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो। नारें खमलाफोरखौबो खाजि खालामनानै जानो हायोबा खादि खालामनानै हायजें जोङो जानायफोरखौ नुनो मोनदों।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमैबो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जानो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो थाइगिरफोरखौबो जानो हायो आरो खाजि। खालामनानै बे थाइगिरखौथ' जोङो नाफोरजोंबो जानाय। खौ जोङो जोंनि बर' समाजावहाय नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
बेफोरबायाददिनो जोंनि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव बोथोरनि समावनो बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनावथ' फिथाइ सामथथाय होननानै बुङोब्ला बोथोरनि समावल'सो थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरबायाददिनो जों बैग्रिफोरखौबो बोथोरनि समाव जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
ओ आसा थाबाय नोंथांजों उनाव आरो खेबसे फिन रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै।
औ नंगौ नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।